लौ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना औ खोनादों। हेल' औ खोनादों। नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथांखौबो औ
दा नोंथांजों आं एसे खोथा सावरायनो लादों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथाङा आंनो बर' हारिनि बर' सुबुंफोरनि गाननाय जोमनायनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना सुंद'यै?
औ नोंथां हागोन। ओ जा गाननाय ज जोमनाय होनोब्लाथाय ओ जों जा सिगांनिफ्रायनो बेसेबा बोयो हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय ओइ ओ सोलिबाय थानाय आरोना आगोलोस सिगांङो एबा हाजार हाजार बोसोर सिगां गाननाय जोमनाय गैयामोन आरो ओ जा गाननाय जोमनायनि महर यै बिलाइ बायदिसिनाखौ होथेना लानाय जायोमोन। गावनि लाजिनायखौ उथिनायनि थाखाय ओ बिदिनो जा‌ ओ दावखा दाव गोखां ओ दावखा नानै दावगोनानै बायदिसिना जा ओ बोस बोसोरै बोसोर ओ सोलिबाय थानाय जा सोलायनानै ओ मानसि हारिया ओ गावनि लाजिनायखौ होथिनो थाखाय गाननाय जोमनायखौ दिहुनदोंमोन। ओ बेनिखायनो जा मानसि हारि ओ बिसोरो जा गाननाय जोमनाय बेयो जोबोद गोनांथि। मानोना गावनि लाजिनाय गावनि देहा सोलेरखौ होबथिनो थाखाय जोंनो गाननाय जोमनाय जि जोमखौ नांथारगौ जायो थिग बेबादिनो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथाय जोंहा गावनि जा सिनायथि दख'ना दङ। आ दखना आ जों फास्रा जायखौ जों फालि होनो फासि थ्रा बेनि उनाव हौवासाफोरा दङ गामसा दङ मेलला दङ आरो बेनि अनगायैबो जों बर'फोरा आथिखालाव ओंखारनाय जा गस्ला जिन्स लंपेन्ट ओ हिनजावसाफोराबो जा गावनि लाजिनायखौ होथिनो थाखाय जा कुर दा बायदिसिना दख'ना जि जोम गान्नायखौ जुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दख'ना दख'ना होनोब्लाथाय जोंहा बेवहाय गोबां आगरनि दख'ना नुनो मोनो। जेरै लाव बे गर आगर, हाजो आगर, फारेव मे आगर बायदिसिना आगर आरो बे सर बिबार आगर, आ सिगाङो ओ सिगांनिफ्रायनो जों जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गावनो खुन्दुं लुनानै गाव खुन्दुं थुननानै ओ खुननिफ्राय खुन्दुं थुननानै ओइ जा जि दानायखौ सोलोंजेनदोंमोन आगोलनि फ्रायनो जाबोबाय था दों जि दानाया दासिमहालागै गावनो जि दानानै गावनो गावनि आखाइजों आगर एरनानै दख'नायाव आगर बेर खांहोनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा गाव हारिनि सिनायथि आर'नाइ दङ आर'नाइआबो गोबां रोखोमनि ओंखारदों आथिखालाव जेरै बेवहायबो गोबां आगर थायो। जेयै ओ जेरै दख'नायाव आगर थायो थिग बेबादिनो आर'नाइआवबो आगर थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायै जा बर'फोरनि जा हौवा मानसिनि गाननाय गामसा बे खौबो बर' हारिनि आइजोफोरा खुननिफ्राय खुन्दुं थुननानै बे खुन्दुंखौ जि दानायाव सोलायहैयो आरो बे खुन्दुंजों
औ
गामसाखौ दानाय जायो। आथिखालाव जों नुनो मोनो हाबाफोर बायदियाव गुबुना जेरै गामसाखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेवहायबो गोबां आगर थानायखौ नुनो मोनो जों बांसिनै गामसायाव हाजो आगरखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
बेसर बिबार बायदिसिना आगरखौ जों नुनो मोनो आरो ओ थिख बेबादिनो थिग बेबायदिनो जोङो बर' हारि जा हौवा मानसिफोरा बैसागुआव बांसिनै देलायनायखौ खौ जों नुनो मोनो मानोना बे फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि बेनि उनाव बेवहाय गोबां देलायस्रो देलायो गाननाय जोमनायखौ साफा साफा गाननाय जोमनाय गानो गोदान गोदान गावनि आखाइजों दानाय गामसा दखना बायदिसिनाखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो दखनानि बेलायाव औ जोंनि जा बर' हारिनि आइजो फोर ओ जेरै दख'नानि बेलायाव दख'ना गानो अग्रं दख'ना दख'ना बायदिसिना दख'नाखौ जों गाननाय नुयो आरो आरो आथिखालाव ओंखारदों आ गोबां गोबां जा रां रांनि गाननाय जोमनाय जा आ दख'नायाबो गोबां रांनि आ दान जिरोजा से लाख से लाख नै जिरोजा आ गोबां रांनि दख'ना ओखारो खो जों नुनो मोनो । नंगौना औ जा दख'ना बेखौ जोङो जा बेसेनगोन नां दख'ना बेखौ जों बागान नुनो मोनो आरो खोनाया खैना गोदाना गानो आरो लोगोसे जा ओ गस्ला बायदिसिनाखौबो जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो बर' हारियाव जो गोदानै ओंखारनाय आ नोंथांखौबो एसे आ बेनि सायाव फोरमायगोन होनना आं सानो आरो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो ओंथां । दा ओ बर' हारिनि एबा सुबुंनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला
औ ।
सुबुंनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला दा गाननाय जोमनायफोरा बाहेरायाव नुसारनाय नङा होमबा? जों जि गानो नङा होमबा औ बाहेरायाव नुसारनाय । सि जोम सना रुफा गहेना खानाय हफा बे फो जों गाननाय होननायाव गोग्लैयो नङा होमबा बेफोरनो ।
औ नंगौ ।
दा सुबुं गाननाय जोमनायनि महरा ओनसोल लायै ओनसोल हारि लायै हारि दोहोरोम लाय दोहोरोम जुदा जादा जुदा जुदा जानाय खौ जों नुनो मोन नङा होमबा नोंथां । औ औ दा थिग बेबादिनो बर' सुबुंनि गाननाय जोमनायनि खोथा सावरायनांगौ जायोब्ला ओ हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय आलादा आलादा जायो । नङा होनबा ।
औ नंगौ ।
मोननै बाहागोआव सावरायनाय जायोदि जों हौवाफोरनि होननो थाङोब्ला एबा बुंनो थाङोब्ला जोङो हौवाफोरा ओ गामसा एबा ओ फालि आर'नाइ बायदि रोखोमनि गस्ला गाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा ।
औ नंगौ नंगौ नंगौ
थिग बेबदिनो गासैबो ओनसोलनि बर' सुबुङानो गा बर' सुबुङानो बर' हौवाफोरा गामसाखौ गानो नङा होमबा?
औ नं
खोनादोंना औ औ मावनाय दांनाय समाव खर' फालि लायो नङा होमबा? दा बे बेफोरो बेफोरखौ जों नुनो मोनला आथिखाल बेफोरखौ लाला । नङा होमबा जा गामसाखौबो गोदो गोदाय ओ सार मारा जायखौ जों लेंथि थेबनाय होनो नङा होमबा लेंथि थेबनानै गानोमोनब्लाबो दानिया नाथाय ओ सेंग्रा बैसोनि मानसिफोरा बेफोरखौ गोबाङानो गानला नङा ओमबा गामसाखौ नङा होमबा नोंथां आरो ओ लेंथिबो थेबनायखौ जों नुनो मोना नङा ओमबा । नाथाय जोंनि ओनसोलनि हाबा हुखा एब बा गारजा खे राय ओ फोरबो बायदिसिना फोरबो बायदि फुजा होननायाव फोराव जोङो गामसा गाननायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा? थां खोनादोंना थिग बेबाद नो बर' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायाव ओ दख' ना गाननायाव ओनसोल लायो ओनसोल दख'ना गाननायफ्राबो ओनसोल लानाय ओनसोल गुबुन गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो । नङा ओमबा जुदा जुदा जानायखौ दा बर' हिनजाव फोरनि गेजेराव दख'नाखौ रोखोमनै नुनो मोनो । जेरै अग्रं दख' ना आरो लांगा दख'ना नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
दि ओनसोलनि ओ दाब दाब जायगायाव न' थानायाव एबा मावनाय दांनाय समाव ओ जोङो ओ अग्रं दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा?
औ नंगौ।
नाथाय औ औ दा आ जों गामिनि खेराइ फोरबो बायदि फुजा बायदि फोरबोफोराव जोङो लांगा दख'नाखौ बर' हिनजाव एबा बर' आइजोफोरखौ गाननाय नुनो मोनो। नङा ओमबा नोंथां? खोनादों ना औ औ थिग बेबादिनो ओ दख'नाखौ ओ खायसे खायसेब बर ओ जोंनि जा आबैमोन जेरै बोराय बुरै बुरै बैसोनि ओ ओमफाय खाय से आयजो फोरखौल' जोंङो अग्रं दखनाखौ गाननाय दि नुनो मोनो गामि ओनसोलाव नंङा होमबा नोंथां खोनादों ना औ औ थिग बेबादिनो दा गाननाय जोमनायनि बेला होनो थांङोब्ला जोंहा मोदोमाव गाननाय जेरै दखना लां गा दखना थावसि ब्लाउस जोमग्रा फास्रा बायदि जियानो गोलै बेनि गेजेरावबो जोंहा ओ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा जेरै गहेना पाथिफोर दंङ जेरै सना रुफानि गहेनाखौबो बर हिनजावफोरा ओ हानाय बायदि गानो नंङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ ओ जेरैहाय आसान गाननायनिबो गोबां माबा दंङ नेमखान्थि दनङ जेरै फारनै आखायाव आसानखौ गाननाय जायो नंङा होनबा खोनादोंना नोंथां औ थिग बेबादिनो जोंनि बर हारियाव गाननाय जोमनाया बेरखांनायखौ नुनो मोनो जोंङो जेरै जोंनि बर आइजोफोरा गोमो गोथां दखनाजों गाननानै गहेना सना रुफा गाननो हायोब्ला जे बेसे सांबा समायना नुयो जोंनि बर आइजोफोरखौ नंङा होमबा नोंथां खोनादोंना ओ थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुवाबो हारिमुवाव गाननाय जोमनाया गोबां समायना रमायना जोंनि बर हारिमुखौ ओ समायना रमायना खामबोगासिनो दंङ नंङा होनबा
औ नंगौ
गाननाय जोमनायखौ लानानै जोंङो गोबां जोंनि बर हारिया गोग्गानाय मानो होनबा जोंनि बर हारिनि ओ बादि जेबो हारियानो जोंनि बादि बेरखां होनो हाया नंङा होनबा गाननाय जोमनायाव जेरैहाय जों बागुरुम्बा मोसानायानो जा बैसागु मोसानायानो जा जोंनि गाननाय जोमनायजों रावबो हारियानो जोंजों ओ फाला सुफालायनो हाया नङा होमबा? जोंनिया बेसेबा समाय ना गाननाय जोमनाय नङा होमबा? रेगे-रिगां फास्रा जोमना आरननाय हाजो आगर बैग्रि आगर बायदिनि आरननाइ लानानै जोङो मोसायोब्ला जोंखौ समायना रमायना सिख्रि सिख्रा बायदि नुलाय लांथारो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थार खोथा नोंथां ।
औ औ औ औ ‌ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा दा आसा खालामो नोंथांखौ इयुनाव लोगो मोनबावगोन होनना नङा होमबा । दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनो एसेबां सम होनायनि थाखाय गोजोन मोनाबिलि नोंथां । औ औ थारैनो । साबायखर ।
साबायखर नोंथां ।